हेलौ औ नोंथां। थां।
औ खोनादोंना?
खोनादों औ मा खालामगासिनो? औ
ओरैनो।
खबरफ्रा मोजाङै दं।
औ मोजाङैनो दङो।
औ दे होनोमबा जोङो एसे बर' फोरनि ओ आबाद मावनायाव जोङोथ' खोथिया फैयो बि खोथिया फोनायनि बागैनो एसे सावरायलायनोसै।
औ औ जागोन दे।
नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो नामा।
औ जों माने अम आबाद जों बर' फ्राबो आबाद गाहाय हारि होननानै बुंनो हायो मानो होनबा जों आबादजोंनो सोनारनानै जिउखौ खांबोगासिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो। ओम बेनिखायनो जोङो माने ओ आबाद आबादखौ माने माइ माइ आबादखौनो माने बर' फ्रा मानो ओ बांसिन गोसो होसिनो बेनि उन बे बे माइ आबादखौ माने मावनो थाखाय जोङो खोथियनि गोनांथि जायो माइ गायनो थाखाय बोसोरनि आ जेब्ला खो माइ गायनाय सम जायो अब्लाहाय जोङो खोथिया खोथियाखौ फोनो थाखाय जों माखासे माने ओ थियारि खामनानै लायो नङा होमबा।
ओ नोंगौ।
खोथिया फोनो थाखाय जों सिगांदो माने ओ जाय जायगायावहाय खोथि ओ माइ गायगोन बे जायगायावहाय एसे माने बोरि नायानो खायसे खायसे जायगायावहाय बोरियाव हो खालामो आरो उम सोरबा सोरबा माने माइ दुब्लि माइ गायग्रा दुब्लियावबो फ फैयो आरोना। खोथियाखौ खोथियाव फोनो था माने जोङो बे हाखौहाय मोजाङै हालेवनानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा।
नोंगौ।
ओ खोथि ओ जेसेबां मा ओ माने जेसेबां बिबांनि खोथिया फोगोन एसेबां बिबांनि माने हाखौहाय नायनानै हालेवगोन आरो ना माने मोजांहै हालेवनानै लानानै बेनि उनावहाय जोङो खोथियानि माइलि माइज्लि होनो। माइलिबो होनो। माबे बेयावहाय माइाज्लिबो होनो आरो ना। ओ माइज्लिखौहाय माइलि होनो। जोंनि
आतसा।
बेनि उनाव औ अमफाय बेनि उनावहाय जोङो खोथियो ओ माइलिखौहाय सोमनानै लागोन साननै सोमो आरो ना बस्थायाव माने फाथोनि बस्थाया फाथोनि बस्थायाव सो सोनानै माने साननै सोमनानै दयोबा सोरबाफोर माने दंग दंबा बा जाम्फै दंबा सोरबा फुख्रियाव दंबा जुदि फुख्रियाव खाथियाव जेबो गैयाबा माने न'आवनो साराय गिदिरफोर माने जि थायो बाल्थिं गिदिरफोरावहाय सोमो आरो ना साननैस सोमनायनि उनावहाय बोखांनानै। ओ सोरबा सोरबा बस्थायैनो दाइरेक सो ओ सोमो खायसे खायसे दुहुननानै माने बा बस्थानिफ्राय दुहुननानै सोयो आरो ना।
नोंगौ।
बेनि उनावहाय बोखांनानै बोखांनानै साननैहाय माने हायावहाय मोजाङै दोनङो आरो ना थास' बिलाइजों खोबनानै दोनो। दे होम होमबा माने थास' बिलाइजों खोबबाहाय मोजाङहै गाजा बेरो ओमफाय गाजा बेरनायखौ आराम मोजाङहै बोखार बोखार बोखार जि जायगायावहाय माने जोङोहाय खोथिया फोगोन ना उम बे हाखौ खौहाय माने मोजाङै ओ सोरबा सोरबा अखा हादैजों ओ फो फोयो आरोना दै दैखौहाय मोजां हाब्रु खालामनालानानै जायगाखौहाय खोथिया फोनाय जायगाखौहाय ओमफफ्राय सोरबा सोरबा मेसिन होनानै आथिखालावथ' मेसिननि मेसििन आरो गोदान टेक्न'लजिजों बाहायनानै दै होनानै मोजाङै ओ दैजों हालेवनानै लागोन बेनि उनाव मै होनानै लागोन गोन मै होनायनि उनावहाय माने ओ खोथिया फोनाय जायहाय माने एसे एक्सपार्ट खोथिया फोनायाबो एसे टेकनिक नांगौ ना नोङा होमबा
औ नंगौ
बुं गेसें जानायनि ओमफ्राय सा सा ओ सानजा सोनाब फोबा माने खोला आरो साहा थानानै फैयो आरोना इदि बे माने खोला आरो साहा थाना थाबाथाय माने सानजा आरो सोनाब थानानै फैयो ओमफाय जुदि दब्लाया गिदिरब्ला माने खोथिया फोनाय दब्लाया गिदिरबा गेजेर गेजेर गाखावना होयो आरो ना जाहाथे गेजेरावहाय फोनो हानायनि सुबिदा थायो। नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा औ नोंथांनि जेब्ला माने नोंथाङा नुनाय बायदि माने नोंसोर नोंसोरनि
औ जोंनि ओनसोलाव औ औ जोंनियावबो ओ बेबायदिनो गुबैयै जोङो ओ आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै जोङो ओ आबादखौनो जोङो ओ गुबैयै गायो दैज्लां बोथोराव माने गावनो ओ बोसोरसेनि थाखाय जोङो ओ जानाय आदारखौ बुथुमनो थाखाय जोङो आबाद मावो बा माइखौ गायो थिग बेबायदिनो जोङो ओ माखासे समाव जोङो ओ सिगां माने सिगां बोसोराव गायनाय माइखौनो जोङो जोलैनि थाखाय मोजां नायनानै सायखनानै जोंङो बेखौनो थिनानै दोनो। बेथियो बे थिनानै दोननायखौनो जोंङो ओमफ्राय उनाव जेब्ला ओ दैज्लां बोथोरा सफैगोन अब्ला जोङो बै माइज्लिखौ ओ बा बाख्रिनिफ्राय दोननाय बा माइज्लिखआव दोननायनिफ्राय जोंङो बखनानै जोंङो बस्था जोंङो माखासे समाव नुयो फाथो बस्था एबा प्लास्टिक बस्थाफोरावबो सोनायखौ नुयो सोनानै जोङो दैयाव जेखि जाया फुख्रि बा माबा मोनसे ओ दैमाफोराव बा दैयाव सोमनानै साननै सानथाम सोमनानै दोनो आरो जेब्लासिम बियो ओ गाजा हरनो
अ अ माने नोंसोरनि ओ नोंसोरनि ओनसोलााव माने साननै सानथाम फैयो आरो माबायो आरोना सोमना दोनो आं माने आं नुनायाव आं साननैल
ओ माने बिनि माबाखौ नायो आरो माने बबेबा बबेबा एसे सम नांगौ जायो बांद्राय गोरान फोराननानै दोननायफोरा माने सम नांगौ जायो आरो। बेखौ नायनानै बोखाङो एसे गाजा हरहां जाबाथाय ओ बोखाङो आरो। बोखांनानै उनावहाय बोरियाव दोननानै बा जों बेयो गुदुं जा। होमबासो माने थाबनो रुज'यो नालाय। बिनि थाखाय जोङो बस्था। बा माबा मोनसे जिगाब खोबनानै दोनफैयो आरो बोरियाव जेब्ला एसे गोलाव माने लावसिनबाय गाजाया। अब्लानिया जोङो दुब्लि फोथारखौ नांगौ बिबांनि जोङो हालेवबाय हालेवनानै हाब्रु खालामनानै मै होनानै समान खालामनानै जोङो बेयाव उनावहाय बेयावबो जोङो। हालेवखांनायनि उनाव जोङो दैखौ गोजों साफा जानो होयो मानोना जोङो फोनाय समाव बै बेगरखौ नुनांगौ जायो नालाय नङाबा जोङो गोबा रोजा नङाबा आरो दख्ला दख्लि माने जायो फोनायाव। बिदि जायोब्ला जोंहा उनाव फुनायाव। बा औ खस्थ' जायो। ओमफ्राय जोंहा नांगौ बायदि बिबांनि जों फोनो हाया बेनि थाखाय जोङो दैखौ गोजों खालामनानै बेयाव फोनानै होयो आरो आरामसे फोनानै उनावहाय जोङो। दैखौ एसे दोनो सिगां समाव मानोना बे दै दोननायनिबो जाहोन दङ मानोना जोङो दैखौ एसे फुल गोजौ दोनाब्ला जोङो अखाफोर हायोब्ला माने बैयो बुखारजोबो आरो ओमफ्राय दै दोनोब्ला जोङो। माने बांद्राय सिङाव माइ फिथायाइयाव नांहरला नालाय ओमफ्राय माइआ फिथाइया आरामनो थागोन आरो दै फुल दोननानै होयोब्ला। जुदि गोजा जोङो। फोराननानै दोनोब्ला बै अखाजों बोहै खारजोबनानै जिरै मेरै थांनानै माने। थुबुर थुबुर जालाबायो आरो बेनि थाखाय जोङो दैखौ एसे फुल दोननांगौ जायो।
अ आं माने आं नुनायाव आरो ना माने। खोथि जोंनि ओनसोलाव। माने बोरि हायाव फैयोथ'। ओमफ्राय माने एसेबां बिदि दै दोना आरो। दोना। माने जाहाथे सा। सायावनो गारगोन एकदम खोथिया फुनायाव ओरैबायदि मोजां जायो आरोना। बेबायदि माने। आरो बोरि हायावसो फैयो नालाय माने बिदि दलहा हायाव बिदि। फैया दला हायाव फोनांगौ माने ओरै जायो हा खोथिया फुनाय समावहाय हाया एकदम माने बुरजा बुरजा फैयो आरोना। बेनि थाखायनो माने बोरि हायाव फोनानै माने। एसेबां दै। दा आरोना।
औ औ औ बे बे बेनि थाखायनो जोंनियावबो मोनसे माने माबा दङ माने मा होनगोन टेकनिक दङ आरो। माने बैखौ फोखांनायनि उनाव। जोंओ एसे खोथिया रायोब्ला गेजेर ससे समाव जोंओ। बै हाखौ फोरानो माने फोराननानै एसे गोरा खालामो। एसे माने एसे गाव। नङा जोंना माइ माइ सारखांनानै फोखांनानै खोथिया जौनायनि उनावसो जोङो माइखौ फोरानो आरो दैखौ फोरानजोबनानै एसे हाखौ। गोरा खालामनानै एसे गावहोलायो आरो माने अब्लानि हाया एसे गोरा जाबा जानायनि उनाव ओमफ्राय गोरा जाबाथाय उनाव आरो दै सोफिनसिगोन आरो बेयाव। अब्लानिया माने फुनाय समावहा बांद्राय हा फैला मोजां। जायो आरो बिदि खालामो आरो।
अ माने नोंसोरनि माने नोंथांमोननि ओनसोलाव माने गुबुन रोखोमनि आरोना।
औ औ माने ओ आलदा आलदा गावबा गाव मोनसे औ उम माने गावबागाव मोनसे आइडिया माने टेकनिक थायो नालाय बेखौ लानानै फोयो आरो मानसि औ
माने ओरैहाय माने अखा हाबा आरोहाय माने फोथायनाय दंहाय माने अखा हाबाथाय सिङाव हाबजोबो माइआाय खोथिया फुनो हाया होनोना अखा हाबा माने अखा गिदिर गिदिर हाबाथाय माइफोरा सिङाव हाबबाथाय माने फुनो हाया बेबायदि आरो ना बेसे माने जुदिहाय दिनै खोथिया फोबाय खोथिया फोनायनि उनावहाय जुदि अखा हायोबालाय माने औ बे बेबोथ' माने खोथियाया गारि जायोना
औ बुथुमजाबो थुबुर थुबुर जाजोबो मोजां जाया ओमफ्राय हा सिङाव हाबजबो
बेनिखायनो गोदोनिफ्रायनो माने जि ताइमावहाय माने खोथिया फोगोन बे टाइमावहाय माने मानसिफोराहाय ओ बोथोरखौ नायो आरोना बोत थोरा मोजां जागोनना गाज्रि जागोन गाज्रि जाबा नाथाय माने बोथोरा एसे जुदि अखा हागोन हागोन बायदि जाबाथाय खोथिया फोनायखौ सानसे थाथ'नानै नेक्स् दिनाहाय माने खोथियाखौ फैयो आरो ना
औ नंगौ बिदिबो नाथाय आरो मालाबा समाव जे ओ बोथोरखौथ' जोङो हमनो हाजोबा नालाय मालाबा समाव थाबनो अखा हाना होयो बेफोराव बिदि जायो आरो ओमफ्राय जुदि बेनि थाखायनो जोङो ओ माने दैखौ एसे बुरजा होनानै दोनोबा माने बांद्राय गोसा हाया गोसा हाबाथ' जोङो बे अखाखौ लाखिनो हाया माने एसे लासै फिसा फिसा अखा हायोब्ला बै माइयाव जेबो ओ माने गोहोम गोलैया आरो माइआ माने बिदिनो एखेयैनो थायो माने दैखौ एसे बुजाय होना दोनोबा दैया लाखियो आरो माने बिखौ प्रतेक खालामो माबा खारथि जेनेबा बोहै बोहै खारनायनिफ्राय
औ ओ होमबा जोंना सम सावरायनांगौ समा बेयावनो जोबनानै थांबाय गोजोन्थों
औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां